औ औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायना होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि आगजु एबा ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोरनि एबा ओ मा होनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सोंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंहा ओ औ जोंहा ना हमनायाव बाहायग्रा आगजु होनोबाथ' जेखाय, खबाय ओमफ्राय सेन ओमफ्राय ख'खा ओमफ्रायो ओ माब खो ख'खा ओमफाय बैयो मोनसे दंमोनना नोंथां। ओ फाहि फ ओ खाखि फल' ओमफ्राय जे ना जि बेलसा आरो ओम माखासे गोबां दं आरो जोंनि बे बर'नि ओ ना हमनायाव बाहायग्रा आइजें बांसिनानो औवाजों बानाय जानाय जोंहा ओ जेखाइखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो खबाइखौबो औवा बानायनाय जायो सेनखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो ख'खाखौबो औवाजों बानायनाय जायो ओमफ्रायो औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिला आइजेंफोर दं जोंहा जेरै बै ना हायखांनो थाखाय जों दाना ओ मुस्रि मुस्रिखौहाय ओ साहादानि बायदि खालामनानै मोनसे हमग्रा आगजु दंबावो नोंथां ओ बे आगजुखौ मा बुङोमोनथाय नोंथां एसे नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? औ औ दोन औ औ बे ओमफ्रायो जोंहा खखा खखायाखौबो जोंहा औवाजों बानायनाय जायो ओम ओ बेखौहाय माबोरै बानायनाय जायो होननानै बुंङोब्ला ओ मोनसे एसे गिदिर औवा गान्थि गोनांखौहाय औ ससे माबा ससे माबानानै दानखावनानै बेखौहाय फिसा - फिसा ओ दानखावनानै माबानाय जायो आरो लाग्रोनाय जायो फार्स्टाव ओमफ्राय बे दानखावनायखौहाय एसे खाथि बायदि फिसा - फिसा सैनानै लाबावनाय जायो ओमफ्राय बे खाथि बायदि फिसा-फिसा सैनानै लानायखौ उनावहाय ओ दुरुंफोरजों बा गुनाफोरजों आराम ओ समानै लानाय जायो आरो।
औ औ।
गुनाफोरजों हेबनानै आरो बिदिनो ससे गारबोनोसैलाय बेबायदिनो। ओ माबासैलाय आरो बिदिनो हेबलानोसैलाय ओमफ्राय बिदिनो हेबै - हेबै हेबनानै बे दान ओ जे जायगानिफ्राय दानखावजेनदोंमोन बेसिम हेबनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे ओ बे माबाया खखाया जोंहा बिनि जोबनाय दानखावनानै जोबहैनाय गुदि बाहागोआवहाय एसे जोंहा गोथौथौ थानांगौ आरो। ओ मा एसे हासुं बायदि थाहैयो गुदियावहाय। ओमफ्राय बिजौआव जोंहा उवां जायो आरो। ओमफ्राय बे उवांनि गेजेरजों नाफोरा हाबलांनानै सिंङावहाय थाहैयो खखानि सिङाव। ओं ओ औ जोंहा ओमफ्रायो खबाइआ मा - माबायदि होननानै बुंङोब्ला खबाइया जोंहा बेबो मोनसे ना हमनायाव बाहाय ना हमनायाव बेखौ ना लानो थाखाय लांफानाय जायो खबायखौ ओमफ्रायो औ खबाइखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो। खबाइया जोंना नायनो ओइ दैहु हानि दैहु बै दैहु दंना बेबायदि महरनि जायो आरो एसे औ ओमफ्राय खबाइआ एसे फिसासिन बेखौहाय माबोरै लायो होननानै बुंङोब्ला ना हमनायावहाय बे खबाइनि बे माबा दैहुनि बायदि बे सेरथे थे थानाय बाहागोआवहाय बेवहाय दुरुं खाबाय ओमफफ्राय दुरुं खानानै जान्जियाव खास'नानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ ना हमबा ना गोगोम ना गोग्रोमनाय माबानाय समावहाय बेवहाय दडाइरेक्ट खबाइयाव दोप थ्रोब सोहरबाय आरो साम' खनबाबो बेवहायनो लाबाय बेबायदि खालामनाय जायो जेखाइया औ नोंथां जेखाइआ माबायदि महरनि होननानै बुंङोब्ला जेखाइया से ओ मोनसे माबा औवाखौ फिसा फिसा खाथि सैनानै हेबनाय मोनसे औवानिनो आगजु बियो सिगांथिंजायहाय उवां जायो आरो एसे गुवारसिन जायो सिगांथिंजाय ओमफफ्राय उननि बाहागोआवहाय एसे गुसेबसिन आरो होथेनाय जायो आरो ओमफ्रायो बे गुसेबथिंजाय माबाबा नाफोरा हमोबा गुरोबा बे गुसोबथिंजाय नाथ्रेदनानै हरनाय बायदि खालामनानै नाखौ बे बेाय थाहै होनोनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो नाखौहाय खबायाव सोनानै लायो
औ नोंथा औ
औ नोंथां सेनखौ सेनखौबो जोंहा बिदिनो औवा खाथि फिसा फिसा सैनानै मा मानाय जायो हेबनाय जायो ओमफ्रायो बेवहाय ना हाबनो थाखाय एसे फिसा माबा गुदुं होनाय जायो सि गांथिंजाय खुगा एसे खुगा बायदि बेवहाय गुदुं दोननाय जायो आरो गेजेर बाहागोआवहाय मोनसे गुदुं दोननाय जायो आरो सेना जोंहा मोननै मोनथामसो रोखोमनि दङ ओमफाय बबेबा औ नोंथां ओमफ्राय सेना बबेयावबा बबेबा मोनसे गोबां उदैयावहाय गोबां गुदुं गोनांबो थायो ओमफ्राय औ बिदिनो आरो ओमफफ्राय बे उदैजोंहाय नाफोरा हाबो बेनि उनावहाय खुगाजों लखबनाय जायो बिदिब्ला नोंथां औ आङो नोंथांनाव बे बर'नि ना हमनायाव बाहायग्रा आ जें आयलानि सोमोन्दैहाय एसे साबसिनै मिथिनो हागोन खोमा सानदों नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां औ जोंनि बर' फोर ना हमनायाव गोबां आगजुफोर बायनाय जायो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों जेखाइ आरो खबायाइ बे जेखाइ आरो खबायाइ गुबैयै बर' आइजोफोरा ना हमनायाव बाहायनाय जायो जेरै ना गुरनो थाङोब्ला जेखाइजों ना गुरना लानो थाखाय खबायाइखौ जान्जियाव खानानै लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बे जेखाइ खबाइया जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ना हमग्रा आइजें महरै सिनायथि मोनो आरो नोंथां बेखायनो बेफोर जेखाइफोरखौ गुबैयै औवाजोंनो बायनाय जायो आरो नोंथां जेरै औवा साथि औवाजों बे साथि औवाखौ जोंनि बर' मा होनो हौवाफोरा एबा बोराइफोरा बे जेाखाइखौ गुबैयै हेबो आरो नोंथां जेरै औवा थुमसिखौ बारिनिफ्राय दानना लाना फैनानै बेखौ सानसे बा साननै दै सोमना दोननाय जायो नोंथाङा बेनिफ्राय दै असमा दोननायनि उनाव बेखौ बोख नानै जेब्ला रानो एसे अब्ला बेखौ फिसा फिसा आरं जि दानायखौ गोबा गोबा बेखौ हनाय जायो थांगौबाजोंनो बेनिफ्राय बे जेखाइखौ हखांनानै ओ मा होनो दिहुननाय जायो आरो नोंथां ओमखाय बे आरो खबाय खबाइखौ माजों बानायायो होनब्ला बुंनांगोन नोंथां बे खबाइखौ बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगोन बिजलि औवा नांगोन माने थाइ औवा नांगोन बे थाय औवानिफ्राय बानायब्लासो खबाया जोबोद समायना महर जायो नो आरो ना बेखायनो थाइ औवाखौ दानना लाना फैनानै बे बर' बोराइफोरा मा होनो आ बे खबायखौ फिसा फिसा आरं जिरनानै एबा गथा गथा आरुन जिरनानै बेखौ हेबलाङो आरो मोनसे गोदोना महर बानायनानै दैहु स्टाइलाव हेबो आरो नोंथां बेखौनो बुङो खबाय बे खाइ जेखाइ खबाइखौ दा जोंनि बर'नि अनगा गुबुन हारि जेरै असमियाफोराबो करनियाफोराबो राभाफोराबो मा होनो ना गुरनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो दंबावो जोंहा ना हमनायाव बाहायनाय जेरै फलान बे फलानखौ सोरो माब्रै बानायो होनना बुंबा जों बेखौनो बुंनांगोन बेबो जाहैबाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि आगजु आरो ना बेबो जाहैबाय फलाना जोंनि बर'फोरनि ना हमनायाव बानाय जानाय औवाजों बानायनाय आइजें आरो नोंथां बेखौ मा होनो औव फावखौ औवाखौ फांसे औवाखौ दाननानै फैनानै सिंखावनानै फिसा फिसा गथा गथा आरुन जिरनानै बेखौ बानायनाय जायो नोंथां बे जाबाय गोजौखिं एसे गुदुं गोनां आरो मुस्थिजों नाय आरो नोंथां जबा सिंकिं ओ खुगा गोनां आरो जाहाथे नाया नाखौ जुख्रुबनानै बेयो फलनजों हमनो हायो बेबायदि बानायनाय आरो नोंथां आरो गोबावो जोंहा बर'फोरनि मोनसे ना हमनो बाहायनाय आगजु बे जाबाय जं बे जं बाहायदोंमोन गोदो ठबाइ जेखाइ फलान गैयि समाव बाहायदोंमोन आरो नोंथां जेब्ला ओ जोंनि ओ सुबुंफोरा आबाद मावना जानो रोङामोन जिब जुनारनि सिखार खालामना जायोमोन एबा मै खालामा जायोमोन बै समाव बाहायोमोन आरो बे जंखौ नोंथां बे जंखौ बानायोमोन गिबियाव माबाजों नोंथां अन्थाइनिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां अन्थाइनिफ्राय दानानै दानख'नानै बिजौ गोनां बाना बेखौ औवायाव खानाय जायोमोन आरो औवा एबा दंफांनि ओ दानि
अ
बेबायदिनो बानायनानै ओ नाखौ बेजों सुयो जिब जुनारफोरखौ सुयोमोन आरो बेबायदिनो ना हमनानै जायोमोन नोंथां आरो दंबावो जोंनि गेजेराव ना हमनायाव बाहायनाय गोबां जे ओ दा नै ओ गोदान मुगा होननानै जोङो ओ गोबां गोबां ओ मा होनो ओ आदबफोर फैबाय आरो नोंथां जेरै ना सारनायाव बाहायो जेरै जों आस्रा जे आस्रा जेया जाबाय खुन्दुंजो बानायनाय मोनसे जे आरो नोंथां बे बे जोंनि बर' सुबुंफोरा ना हमनायाव बाहायो आरो नोंथां आरो दोंबावो जोंहा खाविलाङि एबा फासि होनना बुङो बेखौबो मा ना हमनायाव बाहायो आरो नोंथाङा बेखौ ना हमनो थाखाय बिलोआव लाना थांनानै। गोलाव गन थ'नै दोनानै दोननानै खुन्था खुन्थिया थ'नै दोन्नानै बेखौ साना दोनबानो मोनायाव नाया नांना थायो आरो नोंथाङ बे फासि एबा खाविलाङियाव बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां आगजुफोर बाहायो आरो नोंथां दङ जेरै ना सारनायाव बाहायो। ना हमनाया एबा ना सारनायाव बाहायो जोङो सिलि होनना बुङो जेरै जोङो। थावनि मोनसे दुंग्राखौ दानखावनै खामनानै बिनिफ्राय जोङो गंसे ना सा-सारग्रा आइजें बाहायो बेनो जाबाय सिलि होननानै बुङो नोंथां बेजों सिलिजों नाखौ खौ सारनानै नाखौ हमो आरो नोंथाङा आरो दा गोदान मुगायाव दोङो ना हमनायाव बाहायनाय मा होनो जोंनो मिसिं मिसिं जाहैबाय मोनसे ओ मा होनो थावजों सलायनाय एबा पेट्रलजों सलायनाय मोनसे आइजें आइजें एबा डिजेलजों बेबायदि जेरै हन्दा दङ जेरै पावार पाम्प दङ बेफोरबायदिखौबो बाहायनाय नुसै आरो नाखौ
औ नोंथां
बेबायदिनो दंबावो आरो ना हमनायाव ओ मा होनो दै बुजायाव ना हमग्रा जे गोलाव‌। बे जे गोलावफोरखौबो दानि जुगाव जों गोबां नुनो मोनसै बिलो फख्रिफोराव बाहायनाय नोंथां। औ बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा दा ना हमनायाव बेफोरनो गोबां आइजेंफोर बाहायो आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाब जानानै फैबाय दोनथ'सै जाबा नोंथां उनाव फिन लोगो मोनगोन आसा खालामबाय नोंथां गोजोन्थों‌।
औ नोंथां गोजोन्थों।